हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ ओ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं गिबि गिबियाव जासिहरग्रोबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो बेलासि समनि आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ लोगोसेनो ओ आं सानो दि नोंथांनि देहाया दासान्दै इसोरनि अन्नायाव जोबोद मोजाङैनो दङ?
औ औ नोंथांनि बेबायदि गाहाम हामलायनायखौ ओ आङो जोबोरैनो मोजां मोनदों। आरो आसा खालामो नोंथांनि देहायाबो जेब्लायबो गोग्गोयैनो दङ आरो थाबाय थाथों।
औ नोंथां। ओ दिनै आं नोंथांजों हरखाबै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो थाखाय बा सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथाङा एसे सम होननानै आंजों रायजलायनो हागोना नोंथां?
गोन हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां आं माने ओ दिनै दिनैनि स समावहाय ओ जोंहा सोलोंथाय सोलोंथाया जोंनि जा थांना थासान्दि समाव माबायदि गोहोम गोलैदों ओ बास सोलोंथाय गैयाब्ला जोंनि जे जिउआ माबायदि दि जागोन बा बेनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां
औ औ नोंथां हागोन
औनोंथां
दा अब्ला नोंथाङा बुंदों जोंहा सोलोंथाइ
औ नोंथां
बा जोंहा सोलोंथाइनि जा आयदायाव जों सावरायलायनो होननानै
औ नोंथां औ
सोलोंथाइया दिनोनैनि जुगाव दिनैनि दिनाव मानि थाखाय एसेबां गोनां जानानै फैखो
औ नोंथां
अ बेनि बागै आङो नोंथांनो फोरमायनो सानो
औ
ओ सोलोंथाइया मानो होन गोनांथि थि होननानै बुङोब्ला दिनैनि जुगाव जोङो जुदि सोलों थाय गैयाब्ला
औ
जोङो ओ माखासे मानि खामानि खौ जोङो मावनो हाया आरो बायदिसिना जायगायावनो जोङो जोङो थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला माबा मोनसे खामानि मावनो लानायावबो जुदि जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला मा जायो जोंहा आख' फाख' जानांगौ जायो आरो
औ औ
आरो दिनैनि दिनाव जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला मा गैया भेलु गैया होननानै सानजायो
औ औ नोंथां
गदेरसिन जोंहा हाथियार होननानै बुङो जायखौ जैसे एसेबांनो नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन नोंथाङा ओ गियानबो आरजिनो हागोन लोगोसेनो माखासे मानि मोनथियै अ आरो मोनथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथाङा मोनथिनो हायो
औ औ
सोलोंथाइ थाब्लासो सोलोंथाइ लाब्लासो सासे मानसिया मा जायो आब्रुथि गोनां आरो मोनसे ओ गुरै आखुनि गुरै माहि बेबायदि जा आखु फु एबा जोंहा मा होनना बुङो आखल बेखौ जोङो दाना लानो हायो आरो आरो सोलोंथाइया दिनैनि जुगाव ओरैबायदि गोनांथि जानानै फैबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दोनैनि दिनाव जुदि सा साख्रि मोनाब्लाबो जोङो दखान होनानै बायदिसिना बेफार फालांगि होनानै जुदि जोङो संसारखौ जालांनो सानोब्लाबो बैहायबो जोंनो मा नां मोजांयै सोलोंथाइ नांगौ जायो मानो होननानै बुंङोबा जोंहा दखान बायदिसिना फालांगिफोर होनायावबो जोङो रां रुफानि जोंहा मा नांगौ जायो हिसाब बै हिसाबफोरखौ खौ जुदि नोंथाङा सोलोंथाइ एसेब्लाबो गैयाब्ला मा जागोन नोंथाङा आख फाख जागोन आरोखि
औ औ औ
सोलोंथाइया जोंनो जोबोर गोनां आरो गोदोनि समावहाय सोलोंथाइया जोबोर खममोन सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा जायनि थाखायनो जोंहा जोबोर मा होनना बुङोमोन आलाय सिलाय जोङो सुबुंफोरनि जा थानायानो जा साननाय हनाय बिदिनो माखासे मानि खामानिफोरखौ जों आलाय सिलाय नुनो मोनोमोन। औ दिनै सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि जानानै फैबाय। मानो होनब्ला दिनैनि जुगा जोबो जौगानाय जुग नालाय
औ औ नोंथां।
सोलों नांथारगौ आरो जोङो माबेबा मोनसे गुबुन रायजोआव गुबुन हादराव थांनोब्लाबो जोङो जोंनि रावखौल' सावरायनानैहाय बेबायदि मा होनना बुङो सोलिनो हाया नालाय। जोङो गुबुन हादोराव थाङो ब्ला गुबुननि रावखौबो रायनो रोंनांगोन।
औ औ।
बैफोरनि थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो
औ नांगौ।
आदसा बे सोलोंथाइनि आयदायाव नोंथाङाबो बेै गोदोनि समाव सोलोंथाइ गैयैयाव जोंनि सुबुंफोरा जोंनि समाजनि सुबुं सुबुंफोरा माबायदि आलाय सिलायै रायजो जाबोदों जेनेबा ओ बायदिसिना फोरबो फुजा फोरखौबो माबायदि आलाय सिलायै जोङो फालिबोदोंमोन?
औ औ।
मोनसे डिसिप्लेना फैबाय नैबे जुगाव बे बागै नोंथाङाबो एसे सुंदै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओ जोंहा मा होनदो आथिखालनि दिन आरो गोदोनि दिननि जा सोलोंथाइ जोङो जोबोर फारागथिखौ नुबोदों आरो
औ
जोंहा दिनैनि दिनाव जों नायनो थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाइया गोदोनिख्रुइ जोंहा मा गोबाव ओ गोबां माने गोजौसिन जों जौगानायखौ जों नुदों आरो जोंहा गो गोदो नायनो थाङोमोनब्ला जोंहा गोदोहाय जोंहा मोनसे गो गोगो सोलोंथाइ लानो हानायनि जोंहा गोहो गैयामोन।
औ औ औ
माने जोंहा गोदो गोदाय नांगौ बिबांनि जोंहा फरायसालिफोरबो गैयामोन। नांग बिबांनि जोंहा फोरोंगिरिफोरबो गैयामोन जोंहा। गोदो जायनि जाउनाव। गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जोंहा मा ओ फरायनाय बा सोलोंथाइ लानाय आयदायाव एसे। ओ इयुन गोलै थानायखौ जोङो नु नुबुदों आरो।
औ औ
बेजों लोगोसेनो जोंहा गोदो सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव। जा खायसे मा होनो जौगानांगौ खामानिफोरा जौगायाखै।
औ औ
ओ जोंहा मा खायसे बिथिंखौ नायनो थाङोब्ला जोंहा।
औ
गोबां माने ओ सिङाव गोगलैना थानायखौ जों नुदोंमोन आरो। जेरै ओ गोदो गोदाय जोंहा बांद्राय सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय। जोहामा आब बांद्राय सुबुङा जोंहा जौगासार जानानै जोंहा साख्रि मावनायफोरखौ जों नुवामोन। बेजों लोग बेसेनो जोंहा सोलोंथाइ मोजां गैयैनि थाखाय जोंहा मा होनो नोंथाङा बुंनायानो आरो। ओ माबायदि आबुथि गैजायमोन नो बेबायदिनो मोनसे सोलों थाय जुदि गैयाब्ला जोंहा मा खायसे ओ गुनफोरा एसे उनफिना थायो आरो। खायसे सोलोफोर गैयामोनो खायसे रोंनांगौखौ जोङो रोङा। जायनि जाहोनाव जोङो उल फिना थानो लागा जायो आरो। दा दिनैनि। दा बेलायाव जोंङो नायनो थाङोब्ला जोंहा सोलों थाइ लेभेला जोंहा बिराद गोजौआव थांबाय जायनि थाखाय जोंङो दिनै जोंनि गामि ओनसोल गासै बिथिंखौनो नायोब्ला जोंहा मा जौगानायखौ जों नुयो आरो दिनै जेरै जोंहा दिनै नायनो थांङोब्ला जोंहा गोबां सुबुंखौनो जोंङो मोजां मोजां फरायनानै दा साख्रि मावनायखौ जों नु बोदों
औ औ
दिनै गोबां मोजां मोजां फरायनानै साख्रि मोनाब्लाबो खायसे बिथिङाव जोंहा मा जौगासारनो हानायखौ जों नुयो बोदों आरो दिनै
औ
बेजों लोगोसेनो जोंहा दिनै ओ जेब्ला सोलोंथाइया एसे दावगानाय लोगो लोगोनो जोंहा मा दिनै सोहोर गामि जोंहा मा एसे गोजौसिनाव जों थांनाय खौ जों नुदों जायनि जाउोनाव जोंहा गोदोनि गामिफोरनिख्रुइ दानि गामिया एसे मोजांसिनबा जौगानाया दिनै जोंनि जा समाजाव ओ जौगानायखौ जों नुयो आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव माबा मोनसे फोरमायथि होनो हाबावगोन नामा जे गोदोनि सोलोंथाइनि सायाव बा दानि सोंलोंथाइनि सायाव
औ नोंथाङा औ
अ नोंथाङाथ' गोबां माखासे आ मोजां मोजां बाथ्राखौ खोन्थालांबाय जेरै गोदोनि समाव मानो जोंहा सोलोंथाइनि जा बेलायाव उन गोग्लैसोनानै थायोमोन
औ औ
मानो होननानै बुंङोब्ला गोदोनि समाव नांगौ बायदि जोंहा फरायसालि गैयामोन कलेज गैयामोन इउनिभारसिटिस गैयामोन ओ गुदि फरायसालिफोर गैयामोन गोजौ फरायसालिफोर बे बिदि जोबोर खममोन आरो।
औ औ।
आरो बेनि बेलायावनो फोरोंगिरिफोर फोरोंगिरिजो बायदिसिना बेबायदि माखासे मानि नांगौथि नांगौ रोखोमनि जोंहा गैयामोन। ओंखायनो मा जोंहा बै ओ गोदोनि समाव सोलोंथाइनि बेलायाव जोबोद उन गोग्लैसोनानै दंमोन आरो। नाथाय दिनैनि समावथ' जोंहा जोंनि जा सोरखारानो जा जोंनि हादरानो जा बेवहाय जोङो मा नुनो मोनख जोबोद सोलोंथाइखौ नोजोर होनानै जोबोद ओ गोख्रों नोजोर होनाय जों नुदों आरो
औ औ।
बेलायाव जोंनि जा सोरखार बियो जोबोद गोख्रों नोजोर होदों आरो लोगोसेनो हौवासा हिनजावसा एबा आइजो माहारि आरो हौवा माहारि ओ बे मोननैबो मा समान समान मा होनो मोन्थथायखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ औ।
बेबायदिनो मोजां मोजां ओ दिनैनि दिनाव जोंहा माखासे मानि मा होनना बुंगोन खामानिफोरखौ सोरखारफोराबो मावनो लादों। आरो जोंहा बो जोंनि जा समाजनि सुबुंफोराबो सोलों थाइयाव जोबोद गोसो होदों।
उम।
गावबागाव गोदोनि सुबुं एबा गोदोनि माखासे मानि सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानो हायाखैमोनब्लाबो दानि जुगाव ओ गावबा गावनि फिसा फिसौखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ होनो ओ फरायसालिफोराव मा होननना बुङो मुं थिसननायखौ जों नुनो मोनदों बेयो थारैनो जोबोर मोजां। मानो होनना बुंबा सोंलोंथाइया जोबोर गोनांथि। जोंनि जिउ खुंनायाव। बेखिनियानो ओ सोलोंथाइया थारैनो जोबोर
औ औ औ साबायखर थाबाय नोंथां नोंथाङा जे गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो एसे सम होनानै दिनै जा आं सावरायनानै खोथाखौ नोंथाङा आंनो गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ नोंथां।
आ आरोबाव इयुनाव नोंथांजों बेबायदिनो मोजां मोजां ओ खोथा लानानै सावरायबावनो मोनगोनखौ आं आसाथिबाय। बेजों लोगोसेनो आं गोजोन थों होबाय आरो
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ औ गोजोन्थों। औ